अ नोंथां खोनादोंना नोंथाङा?
औ खोनादों दे नोंथां?
औ
नोंथांजों आं एसे जानाय लोंनायनि सायाव सावरायनोसो नोंथांखौ कल खालामनाय जादोंमोन नोंथाङा दा सावरायनो हागोन ना?
औ नोंथां हागोन दे
औ बिदिब्ला नोंथाङा जानाय लोंनायनि सायाव मा मोनसेखौ ओ जानानै मोजां मोनो बांसिन साबसिन मोनो बेखौ एसे फोरमायनानै हो होमबा नोंथां।
औ नोंथां ओ जानायाव बुङोब्ला आङो बांसिन ओ अनला खारैजों ओ बे दाउ आरो औवा मेवाइ लगाय संनायखौ मोजांसिन मोनो आरो लाथाखौबो मोजांसिन सिन मोनो आरो नोंथां औ नोंथाङालाय ओ अनला खारै जानानै मोजां मोनोना मोना नोंथां
औ आंबो मोजां मोनो अनला खारै जानानै ओमफाय बांसिन आङो अनलाजों दाउजों जानानै मोजां मोनो आरो।
औ नोंथां होमबा नोंथांमोननि सेराव अनला रैखौ माब्रै ओ संनाय जायो नों
औ औ औ हागोन। अनला ओंख्रि संनो थाखाय जों जोङो गिबियावनो माइरं लाग्रोनांगौ एसे बे माइरंखौ जों सुनानै सुनानै एसे दै सरनो थाखाय दसे सम बेखौ फोरानना दोननांगौ। गौ आरो बेनि उनाव दसे समनि उनाव बिखौ बोखांनानै जों उवाल बा दिंखि बिदियाव माने सम बेखौ देनानै लानांगौ आरो देनानै। देनानै गुन्दै खालामना लानांगोन आरो बेखौ
औ
बेनि उनाव जों सारायाव दै होनानै दै खौ एसे गोबावाव जोङो माने बेखौ ग्लब ग्लब गोदौ होनांगौ आरो दैखौ बेनि उनाव जोङो बेखौ अन गुन्दै देनायखौ जों बिनि सायाव गारनानै होनांगौ आरो दै गुदुङाव ओमफ्राय माव बेखौ आरो बेखौथ' ओ अन गुन्दैखौ जों बेयाव सारना होनायनि उनाव जों बेखौ एरनांगौ गारबाजों बा मायाबा मोनसे आइजेंजों जों बेखौ एरनांगौ आरो‌। एरना होनांगौ बेनि उनाव जों बेदरखौ एवफ्रामग्रोना लानांगौ एवफ्रामनायनि उनाव जों बे अनला ओंख्रियाव लुनानै होनांगौ आरो बेदरखौ बेनि उनाव जों बे मोननैखौबो जयै होनानै दसे दसे गोबाव दसे सम बेखौ गोदौ होबाय थानांगौ ग्लब ग्लब बेनि उनावनो जों अनला ओंख्रिखौ बिदिनो बानायनाय जायो आरो। औ नोंथांमोननिथिं माबायदि बानायनो हाय जायो आरो मा मा मा मायै माबायदियै बानायबावो बे अनला ओंख्रिखौ?
औ नोंथां ओ जोंनि जाबो अनला ओंख्रिखौ ओ गोबां रोखोमै जानायखौ आं नुनो मोनो । दों गिबियावनो जोङो अनला ओंख्रिखौ संनोब्ला माइरं गोनांथि जायो ओ माइरंखौ जोङो बेयावनो सोमग्रोनानै दोननाय जायो आरो । ओ बेनि उनाव जोङो दसे सम थोननानै बेखौ बोखांनानै ओ दिंखि बा थबसियाव देनानै गुन्दै खालामना लागोन लाग्रोयो बेनि ओ उनाव जोङो अनलानि दैखौ गिब गिबियावनो फुदुंग्रोनानै लायो आरो बेनि उनाव जोङो नायाव ओ गोसोबाय बिदियै ओ बेदरफोर होनोब्ला बेखौ जोङो एवफ्रानना लायो बेनि उनाव जोङो अरनायाव ओ
औ
औवा मेवाय बा माबाफोर गोखै जेरै थाइ गिर खो दैै बेफोरखौ खौ होनोबा बेफोरखौ बुथुमनानै लाग्रोयो आरो बेनि उनाव जोङो ओ अन अनला ओंख्रिखौ जोङो थाइगिरजों जानोब्ला थाइगिर खौ होयो आरो औ-औवा मेवाय जों जानोब्ला औवा मेवाइजों होयो बेनि उनाव जोङो बेदरखौ होनाय जायो आरो होनानै आरो अनला अन गुन्दैखौबो होनाय जायो । बेनि उनाव जेब्ला गास गैबो मोजाङै मोनो अब्ला जोङो गोसो बायदियै बायदि मस्ला बो होनानै जायो आरो खासिथारि धोनदिया बेफोरखौबो होयो आरो
औ
नोंथांमोननि ओनसोलाव ओ लाथा जायोना जाया नोंथां
औ जायो नोंथां जोंनि ओनसोलथिंबो लाथा जायो आरो औ
बे लाथा लाथा एम्फौखौ एवनायनि आंखौ एवना बिदि फ्राय एवना जानायनि अनगायै मा माबायदिहै आरोबाव मा रोखोमै मा गुबुन रोखोमै जानो हाबावो नोंथाङा एसे फोरमायनो हा
औ नोंथां ओ लाथाखौ जोङो एवनानै जानायनि अनगायैबो जोङो बायदि मैगं जेरै थास' बिथ्रि आरो अनला ओं ख्रि आरो सिंग्रि मि खि बायदिजोंबो जानायखौ आङो नुनो मोन्दों आरो आरो जोङो लाथाखौ साननैसो दोननानै बे बेखौ खान्थाव बुङो बेखौ खान्थावख्रि बानायनानै जोङो एवनानै जायो आरो आरो लाथाखौ रुनानै जोङो बेनि सानि बिगुरखौ ओ आलादा खालामनानै जोङो सिंग्रि मैखिजों एवनानैबो जानायखौ आङो नुदों आरो न नोंथांमोननि ओनोसो लाव बिब्दियै जायो ना जाया नोंथां
औ जायो नोंथां बेफोरबायदिनो जायो नोंथाङा दा जिखिनि बुंदों बेफोरबायदिनो जोंनि जोंनि ओनसोलथिंबो बेफोरबायदिनो जायो आरो
औ
नोंथाङा बे ओंख्रिफोरनि बादै उम फिथाइ सामथाइनि गेजेराव नोंथाङा मा मोनसे फिथाइ सामथाइखौ जानानै बांसिन मोजां मोनो
औ नोंथां फिथाइ बुङोब्ला आङो बांसिन आपेल आरो थाइजौ खौ जानानै मोजां मोनो जोंनि जायगायावथ' ओ आपेलखौ बनाय मा होनो गायनाय जाया थेवबो जोङो बेखौ बायनानैनो मोनो बायनानैनो जानाय जायो आरो ओ थाइजौबो जोङो न'खर न'खरनो मोननाय जायो आरो गावबा गाव न'खरावनो गायनानै लानाय जायो आरो
औ
नोंथांमोननि जा बे ओ थाइजौ दंफांखौ मोननाय जायोना जाया नोंथां
औ जायो जोंनि जोंहानि न'आवबो दङ आरो थाइजौ दंफाङा बेफोरबायदि बुरजा माने जोंनि ओनसोलावथ' थाइजौ दंफाङा बयनिबो न'खरावनो दंखायो बांसिनानो दङ आरो जोंनि ओनसोलाव बयनिबो न'खराव बिदि थाइजौ बिफां खान्थाल बिफां लिसु बैग्रि बेफोरबायदि बेफोरबायदिनि बिफाङा दंजोबो आरो बांसिनानो आरो आं बांसिन ओ थाइजौखौनो जानानै बांसिन मोजां मोनो
औ
औ
ओ बिदिब्ला नोंथांमोननि ओनसोलाव बुं बुंलाय नोंथां
औ नोंथांमोननिथिंबो बेफोरबायदिनि बेफोरबायदि दंफांफोरा दाबो दङोना गैया
औ नोंथां जोंनि जाबो बेफोरबायदि दंफाङा दङ आरो ओ न'खर न'खर ओ बयबो बायनानै बे मुलि होनायखौ जास्लायस्लाय गावबा गाव गायनानै जायोब्ला ओ साबसिन आरो मुलि होयिबो जोङो मोनजायो आरो देहानि थाखाय ओ मोजांबो आरो जायहा हा गैया बिसोरहा ओ बायनानैबो जायो आरो
औ
नोंथांमोननि ओनसोलाव बे ओ नारजिखौ गायनाय जायोना जाया नोंथां
औ गायो नोंथां
औ बि
नायजायो औ
बिदिब्ला नोंथांमोना ओ नारजि ओंख्रिखौ मा बोरै जायो एसे फोरमायनो हागोन नामा
औ गिबियावनो जों नारजिखौ नारजिखौ जों दसे सोमनानै बेखौ माने आखाइजों एसे नार ओम बिदिनो सेफ्लेनानै बिनि फेनखौहाय जों गारनांगौ आरो सुगारनानै बिनि सुगारना गारनांगौ बेनि उनाव जोङो बेनि उनाव जों बिखौ
औनोंथां
हेलौ खोनादोंना नोंथां
औ नोंथां खोनादों बुंलाय नोंथाङा खोनादोंना आं बुंनायखौ नोंथाङा आंनि बुंनायखौ खोनादोंना
हेलौ खोनादोंना नोंथां
औ नोंथां खोनादों बुंलाय हेलौ नोंथां नोंथाङा खोनादोंना आंनि बुंनायखौ हेलौ नोंथां औ नोंथाङा खोनादोंना आंनि बुंनायखौ ओम